मा खालामगासिनो?
दा ओरैनोसो दङ जिरायलाबायनानै।
ए जेबो खामानि
जेबो खामानि गैथ'लाथ' जानानै। आगैमोना रुथि एवगासिनो आंहा जि मोजां उदांस्रि थागासिनो। ओमफ्राय बिसोरा खामानि मावगासिनो ओमफ्राय बिसोर दा मोनबा जायैनसै। जाबायानो खोमा गावसोर जानाय बायदि खोनाबाय आं।
नोंगौ। होमबालाय नोंङा थाथ'बावनांसिगोनसो।
ओ दसे थाथसै से सम जाना सम जाबाथाय जाहैनसै आङो।
दसेनोबा जायो
उम दसे दसेनो जायो जानाया। उम माने दसे दसे दसे थाथ'नानैसो जों
ओं ओं ओंखायनो ओरैनो मा होनो रायलायलांबाय सोराबा माला माला माला थाङो फातटाखौनो मोना।
खोनाया
जेबो माबा रायलांनांगौ गैयाब थाब थाङा थाङा थाङा मोनबाय थायोब्रा
थाङा थाङा मा खालामबावनो मा होनबावनो इदिजाबाय थायो आंनि रायलायनायखौनो आं खोनाफैगासिनोबाव
मानो?
मिन्थिया दा एबार खोनायासै दवाइ खोनादो।
खोनया ए खोमा खाथियाव लानायखाय खोनादों ना माथाय
जानो मिथिला खोनायाखै
ए
एखमबा खोनायो सम सम खोनायो ओं मानो खालामजायाथाय
मिथिया अ माने माबाया खोनायि बायदि खोमा जेनेबा सोरबाफोर थाफाबा आरिबा
ओं बिदिनो जागोन
सोरबाबो थाफाबा खोनानानै रायलायदियाव होफ्रां फ्रां जाजानो गिनांगौ।
ओं राइलायदेरोना सोरबा सोरबा।
दहायनिखौ बोरैबा मोनगासिनो आं नुनानै
आंहाबो गिनो गिथाव बाथाव अन्थाव बाथाव।
उ मारै दे।
गावनि फिसाखौनो ने। दानिया अबेयाव मा जादों अबेयाव मा जायाखै गासिबो मोखां बिजाबाव नुयो। जोबोने।
नायनो बारायलांबायसो।
आंहाबो बिदिनो खालि दामानिथ' बिदिनोनो नुयो सोरबा थैनाय सोरबा। सोरबामानाय इदिनिल' नुजोबो।
बिदिल' फैबाय थायो ओमफाय।
उम।
माबाखौल' आगारबाय थानांसिगोन। आंनि मा होनोमोनलै सावगारिखौल'। हगारबाय थाग्रा जानांसिगोन बिदिखौ ओमफ्राय जेबो माबायाव नायैला ब्रा।
आंथ' दामानि जेबो आगाराखै मोखां बिजाबाव।
आगाराखै आंबो दहायसो मोनसे दा मोनायावसो मोनसे आगारबाय आङो। आं ओरैनो माबा।
गासिबो गोजा गोजा जाजोब्बाय।
गोजा गोजा जानानै दंजोबो आंनाबो।
माबायाबो ओ दाख्लैयो नै लाख बिदि जाबायमोन। नायनाया ओमफ्राय आंना दा खमायना। खमायनानै खमायनानै जिबा रोजाना माल'सै।
आराबो बिदिनो नै लाख ना थाम बिदि थांबायमोन थाम लाखसो थांबायमोन ओमफ्राय हारसिंनो खुमायै खुमायै ना ओ मा होनोमोनलाय गुजिदाइन रोजा नामा? इदिल'सै ब्रा आयु एफा बुरजामोन।
गैला आं आंनाबो बेसे खमायबाय नै लाख थांखानाया। जिबा रोजाल'सै होनबा सानदेरनोसै। आगारासै ओं आगाराबा बै नों मा देटआव। बावगारदों बिसिबां मा अक्ट'व जों। बिदि आरो दानजाबोबाय थायोना बेखायनो।
माबा मा होनोमोनलाय ओ जेनेबा खमायालासिनो बिदिनो थाबाय थाबा ने। ओमफ्राय आगारबाथाय बारायलांबाय ल'था बारायलांबाय ल'था मानो खमायबोबाय थायो। जेनेबा आरनि माबा फ्रांलाबायो।
ओ ओ खामायनाया।
बे खामायनायफोरा जेनेबा खमायबा खमायबायबथ' मोननायजोंसो खोथा जायो नालाय।
मा होनोमोनलाय बे दाना माबा होबायना मोनसे थि रादाय खानानै होबाय ओ माबा नायनाया थाम लाख बिदि जानांगौ थाम लाख जायोबासो नोंना बैयो गेवगोन। बिदि।
रां मोनग्राया।
होनबासो नों रां मोनग्रा रांखौ मोननो हागोन आरो बिदि आं मोनला। जानो आगारबाबो सेेरोजा इदि थांबाबो जो।
माबा। बिदि मोनालासिनो गोबाव थाबाय थानानै इदि आग्राबाथाय बिदि मोननो नागिरा नागिरा जायो दे ओमफ्राय नोङो मोन दा मोनथारला नालाय आगारबाय थादो आगारबाय थादो उनाव एसे ओमफ्राय लासै। बि नाग्राबाय थालांबासो आरो मोनफिनग्रा जायो।
उ आगारबाय थानांसिगोन आं सावगारिखौनो सेबखांजानो बाग्रा जाब बाय ओमफ्राय सावगारियानो माखौ होबावनो माखौ होबावनोल' जायो ओमफ्राय बे जेबो गोसो
ओमफ्राय सानबाल' ओरै सानसे आइ आंबो इदि इदि खालामनानै हगारफ जानोसै बिदि सानो।
अ बिथोनो उम बया दाख्लैफोरबो दाख्लैफोर एसे। होबाय थाबायमोन ना एसे बै नाय। गिरिफोराबो एसे बारायबायमोन। ओमफफ्राय दा नायगिरियाबो बारायबाय नायनायनि बै माबायाबो बारायबाय। बाय ओमफ्राय दाना मोजां बिदि जाजोब। बाय ओमफ्राय दाना उनाव दाख्लै साननैसोनिफ्राय बे बैसाग गो जोबनायनि उननिफ्राय गोसोआ। आरो होनो गोसो जाला होनो गोसो जाला गैला जेरावबो थांनायबो जायासै साव गारिबो सेबखांनायबो जायासै होनोबो गोसो जायासै।
थाबाथाय बाव-बावफ्लाङो होनो उम होनो बावफ्लांनानै थायो। ओमफ्राय उनावसो जेबो खामानिफोर गैलाबाथाय लाबा गोसो खांसै अ सान्नानै। फैलाबा आगारदो आगारबाथाय खमायनानै थाजोबनोसै गैला फैसायाबो फैला। बिदि जायो आयु जि गोसा दामबायलै बिथिं।
उम सोरनिबा हाबा होनदों खोमा। दहाय आइआसो खोन्थादोंमोन।
हाबा दं खोमा माबा हाबा नङि बोथोरा।
उम दा बायदियाव हाबा जानो समाया आरो?
माबा हाबा नङि बोथोर मोनथारदों बे हाबा जानायखौ।
उम हाबा जानो समायै दाबादि बोथोराव। ओइ दाबायदि बोथोराव बे जेथ दानाव हाबा जायोमोन दा जेथ दानसो नङा दे ना? जेथ जोब्बाय बैसाग जेथ आसार जाबाय नामा?
ओहो आसार हाबाखैथ जेथ आनो।
बे माथो जेथ दानाव हाबा जाया बिदि होननानै बुङोमोन ना दालाय।
जेथ दानाव हाबा जायो हाबा जायोबा जेथो गोनां जायो बिदि बुङोमोन।
फैखानायफोर खोमा मालाय।
जानो
थाफैखानायखाय होबायदां।
उम बे आं थाग्रायाव बांद्राय खोनाफैया। ओमफ्राय बैथिं उसुं गोदाथिं थायोबासो खोनायो थां थां खोनाफैयो।
खाथिथिखायनो खोनागासिनो जि थां। थां ओमफ्राय नों आंनियावसो खोनाहैखोना माखोथाय रायज्लायनायावसो।
खोनायाखै खोनाफैनाया।
जि गोसा फैयो खोनाफैगासिनो जोंनाव।
उम
आंल' दाबो उन्दुलाङाखै उन्दुलांजोबबाय गासिबो गरद गासिनो।
जोंना दाबो जेबोआनो जायाखै गासिबो दंजोबो। बिजाब फरायगासिनो सासेया।
नोंसिना दा थाब उन्दुखाया ए नों हारसिङै दं होनबा दा?
उम आंलसै।
मोनजाथारसिगोन होन्दो एसे बावबानो। आयौ माबा माबि सेरजालाबायो आंनाबो खोमायाव लाबानो।
आंनाबो खोमायाव लाबानो सेरजाबाय थायो नायफ्लांबाय।
उम माबा जालाबायो हारसिंनो।
आसुगुरानो गावख्लाबबावबायसो नै आं आसुगुर गावख्लाबबाथाय।
आंहाबो आयु दाख्लैयो दाख्लैयो जोगोनार हाब बाय आसुगुरावसो सिखाया ब्ला थांबाय। इसेयावनो मोदोमाव इसेल' नांहैनोखायसो ओमफ्राय आसुगुर बे मोदोम नाङोना? दा एसे नांहैनायखायसो ओम थैया एसे गबाय आरो साबाय थाबाय ओमफ्राय।
आंनाबो नै आसुगुरा गावख्ला जोबबावबाय आंना आसु गुरानो लावनो रोंला ससे लावबानो गावख्लायो ससे लावबानो गावख्लायो।
आगदानियाथ' गावखायो आगदानियाथ' गावखायो एसे माबाबानो लावबानो।
ओम आखिनियाबो लावनोनो रोंला।
आंनाबो जाला।
मा जाखोथाय आवगोलावबा नङाबा जि गोलाव गोलाव लायोमोन आङो।
आंना बांद्राय गोलाव गोलाव जालाङालै एसे गोलाव जागोन ओमफ्राय जै एसे गोलाव जानाय लोगो लोगो बिमाया हारसिंनो माबाखायो।
ओहो आंना गोलाव गोलाव जायोमोन आगोलाव ओमफ्राय दाना माबा बोरैबा ओरै जै इसे गोलाव जाबायना आमफ्राय ओरै खना खनायाव बोरैबा ओरै जामख'नाय बायदि जानानै
माबा दै दै दांबाय थाबाथाय बिदि जालाङो खोमालै।
जानो नामाथाय इदिनो जागोन दां।
आरो दख'ना थेबबाथाय आंना बायखाथारो आसि बिमानि आसुगुरा।
मानो इदि जायोथाय!
दख'ना थेबनायाव गोरा ओरै नारसिननाय जायोना बेखायनो दां।
उम। जोंना आर'नाय दानाया मा जाखोलै?
खबरानो गैला जेबो। मा जाखोथाय आब'नावबो सोंहरनो रोङाखैना।
उम माबा मुसिला जोबबाय
जोंखौबो दानोबो लेंहरासै दानोबो जोंहाबो सोंहरनो रोङासै।
उम।
जेबो आंथ' बावबायसोमोन नों होननानैसो दा। आंबो गोसोखाङाखै दा दख'ना थेबनाय दख'ना थेबनाय होन्नायावसो। सोंहरनांसिगोन र' मालाबा।
नै बोसोरफोरानो जाबाय ने ओ से बोसोर जाबाय बारबावबाय।
गुबुननि खासोमोन खोमालै ने? इखायनो माबायासै खबर होफिनासै जोंखौ सोंनायावल' लेंहर सोंनायावल' ओरैनो लेंहरबाय सोंनायाव सोर सोर थांदोंमोनलाय नों आं इसा अ माबा ओ ओ बावबायसो आं।
होनब्र'खायो नामा मालाबाबो होनब्र'आलासिनो थाया।
इसान सोंनायखौ नाहैदोंमोन आयदै होनफ्रांबाय थाग्राखायनो
होनफ्रांलाबायो।
होनब्र'फ्राङो ने?
गांसे जाबाय होनदोंमोनलै आगोलावथ' दाबा मा जाखोथाय?
जानो मिथिला।
मोन ना मा मामोनथाय?
ओम गुफुर गुफुरावल'सो गुबुन गुबुन आगर ओं दे।